थिम
खोनादोंना?
खोनादों गोजोन फुंबिलि नोंथां नोंथांनिसिम
गोजान गोजोन फुंबिलि।
दे अब्ला जोङो दिनै आबहावानि सोमोन्दै रायज्लायनि।
नोंगौ नोंथां मोजां। औ।
नोंथाङा मिथिगौना आबहावा आबहावा माने मा? आबहावाया माबोरै गुबुंले जायो?
औ दे जोङो बेनि सोमोन्दै सावरायनो ना दिनै दिनै जोंहा आबहावाया गोबां थाबाय गुबुंले गुबुंले जालांनायखौ जोङो नुनो मोनदों गोबांथार गुबुंले आबहावा जोंनि गेजेराव जालांबाय थादों बिनि गुबै जाहोन खौ जोङो नायनो थाङोब्ला जोङो मोननो हायो दिनै जेरैहाय जोंहा गोबांथार बेबायदिनो मिथिंगायारि बिफां लाइफांफोरखौ दिनै गोबां मानसिफोरा दानफायदों आरो दानफायनानै गाव गायनि नांगौ बा मानसि माहारिया बेबायदि ओ फैसा आरजिनो बा रां आरजिनो थाखाय बेबायदि गोबांथार बिफां लाइफांफोरखौ दाननानै गाव गायनि नांगौ मुवाफोराव बाहायदों जेरैहाय ओ ओ बेबायदि मानसिनो गोनां जानाय मुवाफोरखौ बानायनानै लादों आरो दिनै मानसिफोरा बेबायदि गाव गायनि नांगौआवल बाहायनानै दिनै आबहावाया मा जालांदों बेखौ रावबो बेबायदि हमनो हायाखै दिनै जायनि जाहोनाव जोंनि बिफां लाइफां गायनायफोरा गोबांथार खमनि सायाव खम जालांदों जेरैबायदि गायनांगौ बेबायदि गायनो हायाखै दाननाया बारा जालांदों खहा खालामलांदों आरो बेबायदिनो बेजोंनो लोगोसे जोंहा गारि गुराया बांदों आरो गारि गुरानि बेबायदिनो थावनि उखुन्दैफोर ओंखारनाय दिनै जायनि थाखाय जोंनि सुबुं माहारिया बायदि मोजां बेबायदि बारहावाखौ मोननांगौ बे बिदि मोननो हायाखै आरो बेबायदि गोबांथार गाज्रिनि सायाव गाज्रि जोंनि ओ आबहावा जालांदों जेरैहाय ओ जोंनि जिब जुनारफोर दावसिन दावलाफोरखौ गोबाङा बेबायदि बुथारदों बुथारनानै बेबाय दिनो मानसिया बा सुबुं माहारिया गावनि नांगौआव गोबांथार बेबायदि बाहायलांनायखौ जों नुनो मोनदों जाय दिनै बेफोर गासैखौ खालामनायनि थाखाय जोंनि सुबुं माहारिया जों गावनो गोबांथार खस्थ मोननो गोनां जादों नाथाय सुबुं माहारिया बेफोर गासैखौ बुजिनो हाया गै जोङो गावनि लाबखौल गावनि मुलाम्फा खौल नायै नायै दिनै आबहावाया जोंनि गेजेराव बेबायदि गोबांथार गुबुंलेफोरा जालांदों दिनै जोङो बेफोरखौ ओ जोङो माबायदि होबथानो हागोन बा जोङो माबोरै खालामोब्ला जोंनि आबहावाखौ मोजाङै लाबो फिननो हागोन नोंथाङा बिनि सोमोन्दै बुंनो हागोन ना एसे
ओ आङो आबहावाया मा मा मा मा गाज्रि खालामलांदों मा मा आब आबहावानि गेजेरजों बेखौ आं फंनैसो बुंनो ना नाजाग्रोदों। सेथियावनो जादों बा औ बार नि आ-आबहावाया गुबुंले जादों बेफोर जाहैबाय गोबां गारि जाबाय जोंनि गेजेराव पेट्रलनि गारि डिजेलनि गारि आरो लोगोसे गोबां फेक्टरिफोर ओंखारबाय। जा जेराव गोबां जेराव गोबां ट्रेन फैदोदां न नोंथांमोनथिं नोंथांनिखौ मोजां खोनाखै। हेलौ। नोंनिखौ मोजां खोनायासै आङो।
खोनादों ना। खोनादोंना।